औ- हेल' नोंथां औ- खोनादों नोंथां खोनादों औ- नोंथां दा-
औ- औ-
जानाय लोंनायनि सायाव एसे सावरायनो सानदों आरोना नोंथां। नोंथाङा जुदि फ्रि दंबा
औ-
नोंथां खोनादों नोंथां
औ- औ- एसे- एसे- खोनानाय मोनदों
औ- नोंथां दा बर' हारिनि जानाय लोंनायनि सायाव एसे
लोंनायनि बागै
जानाय लोंनायनि बागै सावरायनो सानदों आरोना बर' हारिनि।
औ- औ- औ- दे-
औ- नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा बर' हारिनि जानाय लोंनायनि निभागै।
बे ननोस एसे फोरमायनाालाय
औ- दा- जोंथ' बर' हारिनि जानाय लोंनाय होनोब्ला जोङो गोबां गोदोनिफ्रायनो जोङो जानाय लोंनाय नुबोगासिनो जोङो जेरै जोङो अनलाजों दाउ सबायजों साम' नारजिजों अमा थास' बिबारजों जोङो ना गो गोदान आरो थास' बिथ्रिजों जोङो अमा बेदर बायदि बायदि जों जानाय नुबोगानिनो दं आरो ना। गोथां दा जों नोंथांनो आं बर' हारिनि जानाय मोनसे फोरमायनो सानदों आरोना नोंथां। अनलाजों दाउ अनलाजों दाउखौ नोंथांनि एसे फोरमायनो सानदों आरो नोंथां आं। दा नोंथां अनलाजों दाउजों संनो गोनांब्ला जोङो गिबियावनो जोङो माइरं माइरंखौ जोंनो नांगोन ना नोंथां दा माइरंखौ जोङो माइरंखौ जों गिबियाव सोमना लाग्रोनांगोन आरोना सोमना लाखांनायनि उनाव सोमना लाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ जिब जिबा मिनिटसो जों सोमना लानांगोन जाहाथे बेयो रुइ जों बेखौ दनायाव देनायाव गोरलै जायो गोरलै जाब्ला जों बेखौ मिक्सार नङाब्ला जोङो थबसि नङाब्ला जोङो आरो दिंखियाव देना लानांगोन गुन्दै देना लानांगोन बेखौ जोङो बेखौ संनो थाखाय जोङो सारायाव सारायाव जोङो दै होनानै सारायाव दै होनानै जों बेखौ गोदौनाय दैयाव जोङो बे देना लानाय अन गुन्दैखौ जोङो बेयाव होनानै जों एसे गोदौ होनांगोन बेनि उनाव जों खारै रोसि खारै रोसिखौ जों बेयाव होनांगोन खारै रोसि जों जेब्ला जेब्ला बेयाव खारै रोसि होयो अब्ला बै खारै जोंनि गाबा गाबा एसे सोलायो आरो नोंथां अब्ला जोङो बै दाउ दाउखौथ' जोङो गोबां गोबां न'फोरावबो मोनो आरो जों हाथाय बाजारावबो मोनो आरो ना थां दा जोङो न'नि दा जोङो बैखौ बै दाउ बेदरखौ जोङो गोदाना दाव बेदर खो नों गोदाना लानांगोन गोदाना लाखांनायनि उनाव एसे एवफ्रामना लानांगोन एसे एवफ्रामना लानायनि उनाव जोङो जेराव जों संदोंमोन गोदौबाय थानाय जों सारायाव
जों होनानै बे-बेयाव जोङो मस्ला जेरै सामब्रां गुफुर फानलु फालौ संख्रि बायदि बायदि मस्ला होनानै जों बेखौ एसे गोबाव गोदौबाय थानो होनांगोन जाहाथे बे गोदौबाय थानानै बेदराव बेनि रोसिया हाबनानै संख्रिफोरा नाङो बेनि उनाव जोङो बेखौ खोबना दोननांगोन जाहाथे बे बेनि बे मोजां अनलाया मोजाङै रुइनानै बेयो गोथाव जायो बेनि थाखायनो जों बेखौ एसे खोबना दोननांगोन बेनि उनाव जोङो जानो थाखाय बेयो अनला अनलानि अनलाजों दाउआ जाबाय होननानै जोङो बेखौ जानाय थायो आरोना नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया दंबावो जेरै सबायजों साम' सबाय सबायाइजों साम'खौ जोङो संनो गोनांब्ला गिबियावनो जोंनो सबाइ सबखौ नांगोन आरो ना नोंथां
औ
सबाइ सबायाइखौ जोङोथ' दुब्लि फोथाराव जोङो गायो आरो हाथाय बाजारनिफ्रायबो जों समायखौ मोनो आरोना नोंथां। गोरलैयैनो जों लाना फैनानै जों संना जानो हायो आरो। ओ दाथ' जोङो सबाय संनो गोनांब्ला‌जों सबायखौ गिबियावनो बेयाव बिगुर थानाय जों बिगुरखौ मोजाङै ओ दैयाव सोमनानै जों बासिना लानांगोन बेनि उनाव जों बेखौ इसे एवफ्राना लानांगोन आरो ना नोंथां समबायखौ बेनि उनाव जोङो दै दैखौ जोङो फुदुंनांगोन फुदुंनायनि उनाव बै सबायखौ जोङो होनानै जों बेखौ रुइहोना लानांगोन बेनि उनाव जोङो
ओं
खारै रिसिखौ होनानै बेखौ गुन्दै गुन्दै गेब्लेहोना लानांगोन बिनि उनाव ओम गुन्दै होना लाखांनायनि उनाव बेयाव जों खारै इसि होयोब्ला बै गुन्दै गुन्दै जागोन बेनि उनाव जों साम' साम'खौथ' जोङो गोरलैयैनो दु गोरलैयै जा हाखर बिलो बायदियावबो मोनो आरो हाथाय बाजार बायदि जायगायावबो जोङो लाना फैनानै जों संना जानो हायो आरो नोंथां दा जों साम'खौ लाना फैनानै जोङो मोजाङै बेखौ ओम बाल्थिं नङाब्ला जोङो बायदि दो दोख्लाफोराव जों लानानै मोजाङै दैजों सुना लानांगोन आरो नोंथां जाहाथे बिनि बिजानु आरो बेयाव थानाय गाज्रि हा फोरा फोरखौ मोजाङै सुस्रांना लानांगोन बेनि उनाव बेखौ जोङो बे बेनि दाखोन खुगायाव थानाय दाखोनखौ गारनांगोन जाहाथे जों जानायाव बै दा खोनखौ मोनजाया बेनि उनाव जों बेनि उननि बाहागोखौ जे बेखौ दानना लानांगोन जाहाथे जों बेखौ जानायाव गोरलैयैनो जों जानो हायो बेनि उनाव जों बेखौ मोजाङै सुबुबावनानै बेखौ जों एसे एवफ्राना लानांगोन जाहाथे बेयाव थानाय बिजानुफोरा खारो बेनि थाखायनो जोंसे एवफ्रामना लानांगोन बेनि उनाव जोङो बेनि उनाव जों बैखौ बैयाव एवफ्राना लानाय साम'खौ जोङो बै संनाय ओ सबाय सबायाव जों होनानै मस्ला, सामब्रां, सामब्राम गुफुर, फानलौ संख्रि बायदिसिना जों होनानै बेखौ संनाय जायो आरो नोंथां आरो बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि गोबां दंबावो जेरै खारै खारैखौ होनानै जोङो बर'नि संनाय ओंख्रिखौ जोङो बाननाय जायो आरो नों थां बेनि अनगायैबो जोंना गोबां गोबां बारि बारिफोराव मोननाय बायदि बायदि हाग्रा मैगं थालिर थालिर मैखुं, थालिर फस्ला बायदि बायदि जोङो थास'निथ' जों ओं गा खौबो जों जायोब जों बुंजायो जेरै थास'नि बिबारखौबो जायो थ थास'नि बेखौ बो बेदरखौबो जायो, थास' बिथट्रिखौ जायो थास'नि जोङो आइटेंखौबो जायो आरो नोंथां नोंथाङा दा एसे फोरमायनो हागोन नामा जोंनि बर' हारिनि जानाय जायखिजाया मोनसे जानायनि सायाव।
औ औ फोरमायनो थांब्लानो जेरै जोंङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि गुबै जाग्रा ओं ख्रिया जाबाय जेरै नारजि जों अमा। बे नारजिजों अमानि बागै एसे फोरमायना होनो सानदों आरो ना
नोंगौ नोंथां नोंगौ
जेरै जों नारजिखौ नारजिजों अमा बानायनो गोनांबा जोंनि गिबियावनो नांगिरगोन नारजि आरो अमा बे नारजि आरो अमानि गेजेराव नार बिखौ आ जा जोंनियाव जा ओ फोनानै जेरै फाथो फाथो जा बुङो बे फाथोनिफ्राय जोङो बे नारजि बिलाइखौ मोनो आरोना बे जेब्ला बे फाथो बिलाइया गोजौ एबा ग्रोम जायो बेनि उनाव जों बे ओ फाथो बिलाइफोरखौ जोङो फोराननानै दोनो आरोना बे फोरानखांनायनि उनावनो जोंनि बे नारजि जा बे नारजिखौ मोनो आरोना बे नारजिखौ जोङो नार्जि अमा बायनायनि थाखाय जोंङो गिबियावनो नार्जिखौ मोजाङै नार्जिनि जाथारा बेफोर साराफोरखौ जों मोजाङै फोसाबग्रोना लायो फोसाबखांनायनि उनाव जों बेखौ एसे एसे दै दै मोजाङाव एसे ओ सोमनानै दोनो आरो ना सोमनान दोननायखौ नुयो बेनि नाव सोम- खांनायनि उनाव जोङो बेखौ बेखौ जोङो मोजाङै ओ सुनानै लायो एबा सेख'बा सेखबा सुनायफोरखौ जों नुनो मोनो मानो होनोबा बेयाव गोखा जा बे नारजि जा बिलाय बेयाव गोखा थायो आरो ना बे गोखाफोरखौ खारहोनो थाखाय जोङो गोबां ओ गोबाङै ओ नारसिन नारसिन सुनो गोनां जायो आरोना जेबब्ला बे नारजि सुखांनायनि उनाव जोङो बे नारजिखौ गिबियावनो दै होनानै बे दैयाव बे नारजिखौ होनानै जोङो गोदौनाय जायो बे गोदौनाय समाव जोङो बे नारजियाव जों खारै जा खारै बेखौ जोङो होनाय जायो आरो जाहाथे बे नारजिया गेब्लेयो बे गेब्लेनो थाखाय खारि नारजिखौ एसे ओ बोखांथ'ना दोनो आरो फारसे जाय जेरै अमा बे अमाखौ जोङो हाथाय बाजार एबा गामिनि ओ जा सकफोर जा थायो बेफोरनिफ्राय जोङो बायनांआबो बायनानै लाबोखांनायनि उनाव जों बे जे अमा बेदर बेफोरखौ जों मोजाङै सु नानै लायो सुना लाखांनायनि उनाव जों बे अमाखौ साराय गुदुआव एसे थाव होनानै एवफ्रामनानै लायो आरो ना अमाखौ एवफ्राम खांनाय खांनायनि उनाव जोङो गुबुन फारसे जाय नारजि बे नारजि जा गेब्लेहोनानै लानाय इसे गेल्बे होननानै जोंङो दै एसे बुर बुरजा होनानै बे नारजिखौ आरो फिन खेबसेबाव मोजाङै ओ ओ गोदौहोयो आरोना बे गोदौहोनाय समाव जेब्ला बे नार्जिया गोदौबाय थायो अब्ला ओ बे नारजियाव जोङो जा अमा एवखांनानै लानाय बे अमा एवखांनान लानायखौ जोंङो बे नारजियाव होनो हायो आरो ना लोगोसेनो ओ जेब्ला बे नारजि आरो अमाया होखांनायनि उनाव जेब्ला बे मोननैबो खोबहाबना दोनो खोबहाबना दोननायनि उनाव जेब्ला नारजि आरो अमाया गोदौवो गोदौबाय थायो बे गोदौबाय थानाय समावनो जोङो ओ गोबां मस्ला मस होनायफोर जायो जेरै ओ जाब्रां ओ जाब्रां बानलु गोरान सामब्राम आरि फोरखौ जोंङो देना होयो आरोना बेयाव जाहाथे मोन फैयो आरो जाहाथे बेनि नारजि आरो अमानि जा गोथाव बे गोथावआ एसे जाहाथे आरो साबसिन एबा मोजांसिन गोथावसिन जाबावो बेनि थाखाय जोंङो बेफोरखौ होनाय जायो आरोना जेब्ला बेफोरखौ होखाङो अब्ला जों आरोबाव एसे दसे समनि थाखाय खोहाबनानै दोनबावो जाहाथे बे जा मोदोमनाय जा माबा बेफोर जाहाथे नारजि आरो अमायाव जाहाथे गोरोबो बेनि उनाव जेब्ला बे गोदौखांनायनि उनाव जोंङो जेब्ला बेनि नारजि आरो जेब्ला एसे रानहां रानां जायो अ जोंङो बे नारजि अमाखौ जोंङो होननानै सानना लायो आरो मिथियो आरो ना जेब्ला बे नारजि अमाया मोनो अब्ला जों बे नारजि अमाखौ मोजांङै मोनसे अदाब एबा गेसनिफ्राय जों बोखांनानै बेखौ जोंङो गुसु जानो थाखाय जों गुसु जानो जाथों होननानै दोनो आरो। ना जेब्ला बे नारजि अमाया गुसु जायो अब्ला जों बेखौ ओंखाम एबा जों ओरैनो खुगा गोजायैबो जानो हायो आरोना।
नोंथां नंगौ नोंथां टाइमावबो थौवबाय।
दे होमबा न' नोंथां जोंना समाबो थौबाय। औ दसायै गोजोनथों औ।